औ खोनादोंनै नोंथां
मा खालामगासिनो दं नोंथाङालाय दिनै?
नै नोंथां ओरैनो दंगासिनो दा। जिरायनानै खामानिबो मावजाया माबो मावजाया जाना दं नालाय बोथोरानो एसे
औ नोंथां बोथोरा अखा हादोंना हायाखै?
अखाया मोनायाव बिराद हादोंमोन बेखायनो एसे दा ओंखारनोबो बोरैबा जादों।
औ नोंथां
जोंङो आयदानि सायाव सावरायनोसै आरो
औ औ औ
सुबुंङा सोरजिनाय खायसे बेसादफोर बेफोरनि सायाव सावरायनोसै आरो बैफोर बेसादफोरा मा आरो माबोरै बेफोरखौ बाहायनो हायो बेफोरनि सायाव सावरायनो आरो नोंथां। दा नोंथाङा बुंलांदो आरो दे
आइजें आयलाखौबो लाफाजागोन नामा नोंथां बेफोरनि सायाव
गासैखौबो सुबुङा सोरजिनाय औ
दे जोंहा नोंथां सुबुङा सोरजिनाय माखासे बेसाद बा आइजें आयला बेफोरखौ जोंहा सावरायनो थाङोबाथ' गोबां बेखौनो सुबुङा गाव गावबाागावनो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोरजिनानै लाबोनाय माखासे आइजें आइला बा बेसादफोरखौ सोरजिना लाबोदों नङा होमबा नोंथां
औ
मानो होनोब्ला गोदो गोदायनि समावनो सुबुं माहारिफ्रा गावसिनो नांगौ जानाय माखासे माने जि खामानियाव बा जि थासारियाव नांगौ जानाय बैफोरखौ माखासे बिथिङावनो बा माखासे
गावसोरनि नांगौ जानाय जेरै - जोंहा जिरायनो थाखाय आरांगा बा बिदिनो मासि बिदि बायदिसिना नांगौ नालाय
नोंगौ
बेफोरखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायनानै लाबोदों बेनि अनगायैबो जों आथिखालसिम नायोब्ला जोंहा दिहुननो हानाय माखासे गोबां बायदिसिना मेचन बायदिसिनाफोरखौ बानायनानै लानायखौ जोङो सुबुं माहारारिखौ नुनो मोनसै
नंगौ
जों बेफोरनि मुवा बेसादफोरनि बेलायावनो बुंनो थाङोबा आथिखालनियाव जोंहा मोननो थाङो जेरै जोंहा गोबां प्लास्टिक बथल बायदिसिना बिदिनो माने गोदान गोदान आदब जों दिहुनजानाय गोबांखौ नुनो मोनो आरोना जों जेरै लहा बायदिसिनानिखौ बानायनानै जोंना आरांगा बिदिनो मासि बायदिसिनााव बानायनाय नुसै बेनि अनगायैबो प्लास्टिकनि जोंहा बिदिनो ओंखाम जाग्रा खांसि बा जोंहा जब बेफोरखौनो गोबां नुनो मोनसै बेनि अनगायैबो जों माखासे गोदोनिबो आरो आथिखालनियाव नायोब्ला जोंहा माखासे पार्कफोरखौ नुनो मोनो गोदोहाय जोंहा बानायनाय माखासे मुवा बेसाद आइजें आइलाफोरखौ जोङो नायोब्लाथाय जोंहा गोदोनि समाव माखासे सुबुंफोरा जोंहा आखायजोंं बानायनाय बेफोरखौ जों मोननो थाङोमोन। आथिखालावबो बानायो बानायनाया आखाइजोंबो नाथाय माखासे गोनोखो मुगाजों बाहायजानाय मो दिहुनजानाय बेफोरखौबो जेनै बाहायदेरफानानै बानायनायखौ जों नुनो मोनसै
जेरै जों गोदोनि समाव नायोब्ला जोंहा आरांगा गंसे बानायनो थाखाय जोङा फांसे बिफां बा माखासे बे बिफांनि गोनांथि जायोमोन बै बिफांखौ जोंहा हाफायनानै बा हानानै जोंहा बैखौ मोजाङै जि आरांगायाव बानायनो थाखाय माखासे दंफांनि गोनांथि जायो बैफोरखौ हानानै मा मा महरनि दंफां नांगौ मा साइसनि दंफां नांगौ बैफोरखौ जोङो नायनानै हाख'नानै लानानै बेफोरखौ जोंहा बानायनाय जायोमोन जेरै बेनि साइसखौ बा बिनि महरखौ गोलाव जागोन बा गुसुं जागोन बेफोरखौ नायनानै जोंहा हानानै लानानै बानायनाय जायोमोन आरो बेनि अगायैबो जोंहा गोदोनि समाव गोबां माने उन्दुग्रा जेरै बैसां बायदिसिनाफोरखौ बा फालेंफोरखौ बानायनाय नुयो जोंहा बिदिनो गोबां दंफांनि गेजेरजोंनो बानाय नुयोमोन जेरै फालें गंसे बानायनो थाखाय जोंहा द्रब गोबां माने दंफांनिफ्राय दिहुननाय तखथा बा बेनिफ्राय दिहुननाय माखासे बाथामनि गोनांथि जायो
ओ नांगौ नोंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोङो बेफोरखौ बानायनायाव जोंहा गोबांनो माखासे खरस जायो जेरै जों गाजोलफोर नांगौ गाजोलनि अनगायैबो आरो जोङो
बेयाव बुलथु माखासे नांगौ बैफोरबो आथिखालनि मुगाजायाव दिहुनजानाय माखासे बेफोर मुवा बेसादफोर खौ बाहायनानैजोंसो जोंहा गोदोनि समनि जि माबा
दिहुननाय माखासे आइजें आइला बा मुवा बेसादफोर बैफोरखौ जों आबुं खालामनो हानायखौ आथि आलाव नुनोमोनसै
गोदोनि समाव गोदोनि समावबो दंखायोमोन दंनाया अब्लाबो एसेबां बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला गोदोनि गोदोनि समाव जों नायोब्ला मोनोमोन जे बैफोर बाहायनायखौ जोङो माखासे औवानि गनफोरखौनो गाजोल खालामनानै दोनाय बेफोरखौबो जों आथिखाल लावबो नुयो नाथाय आथिखालाव एसेबां दोनायखौ बिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनला मानो होनोबा आथिखालाव जोंहा बे गोनोखो मुगाजों बा गोदान मुगाजों खारफानानै जोंहा माखासे मेसिन बा माबफोरजों दिहुनजानाय गाजोल बा बल्थु बेफोरखौ होनाय फैयोब्ला जोंहा बेफोर खामानिया इजि जानायलाय बा गोरलै जानायलाय जोङो बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै मानो होनोबा गोदोनि समाव बानायनाय बैफोरो जि माखासे फांजोंनो बानायजानाय गाजोल बा माखासे बिथिंफोरखौ जोङो खोमानानै खोमाबोगासिनो आरोना मानो होनोबा एसे इजि गोरलै जानाय खामानि बायदि जोंहा आथिखालाव दिहुनजानाय माखासे मुवा बेसादफोर खौबो बाहायनानै जोङो खामानिखौ गोरलै खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनसै। बिदिनो नोंथाङाबो एसे एनै गोदोनि बा आथिखालाव दिहुननाय माखासे मुवा बेसादफोरनि सायाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दे फोरमायलाय।
सुबुङा सोरजिनानै दिहुननाय आइजें आइला बा जेखि जाया मुवा बेसाद होननानै बुङोबा थ' गोबां दङ माने बुहुमाव दिहुनजोब्बाय होनना बुंजायो दिहुननि जेबोआनो गैला होनना बुंजायो आरो।
औ औ।
जोङो जानायनि जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै नायोब्ला जोङो थोरसि खुरै लथा लोंग्रा गिलास बथल बायदिसिना नांगौ बेसादानो जों ज बेफोरो गासैबो सुबुङानो सोरजिना लानाय आरो।
औ।
बेखौहाय सोरबा नेचारेलि सोरजिनानै हरखानाय बिदि नङा आरो सुबुङानो सोरजिनाय आरो। जों दा बेनि अनगायैबो जोङो दावबायनो थांनो थाखाय जोङो गारि नांगौ मथर जेनेबा सोरबा एर'प्लेनजों थाङो बा सोरबा साइकेलजों थाङो सोरबा स्कुटिजों थाङो बेफोर गासैबो सुबुङानो सोरजिनाय आरोबाव जेब्ला जोङो फरायसालियाव थाङो फरायसालियावबो जोङो नांगौ जानाय जेरैबायदि बिजाब बेग गाननाय द्रेस गस्ला खोलोम ओमफ्राय जेसेबां नांगौ जानाय जेरैबायदि कम्पास बायदिसिना माने जेरादानो सुबुङा सोरजिनाय आरो सुबुङा सोरजिनाय गोबां बेसाद दङ बेफोर बेसाद खौ जोङो मोनसे गोमोथाव होननानै बुंजायो आरो जायखौ जोङो गोबां सानै हयै माने नांगौ बायदि दिहुना लादों आरोना।
औ औ।
गोदोनि समाव जोङो नायनो थाङोब्ला लिरग्राखौ नायनो थाङोब्ला बेसेबांबा खस्थ' खालामनानै अन्थाइाव दान ख'नाखौ लिरनाय जायोमोन। नाथाय दाथ' बेफोरबायदि खस्थ' खालामनानै लिरनांगौनि जेबो गोनांथि गैला। दानि दिनावहाय खोलोमजों बबेबा मोनसे खाथायाव लिरनानैबो दोनना दोननो हायो। आरो खाथायाव लिरालासिनो जोङो डाइरेक्ट बि ओ गोनोखोआरि आदबजों जोङो लिरनानै दोननो हायो जेरैबायदि जोङो लेपटप मबाइल फोरावनो जों डाइरेक्ट लिरनानैबो दोननो हायो जायफोरखौ जोङो बोसोर बोसोर माने थैनानै थांब्लाबो जों माने बेफोरखौ मा खालामनो हाया ओ फोजोबनो हाया आरो बेबायदियाव जों दोनोब्ला माने डिजिटेलाव जों दोनो ब्ला जेब्ला जों खाटा बायदिसिनाव लिरनानै दोनगोन अब्ला बेफोरो सानसे समाव अर खामनानै गोमालांनोबो हागौ बा बिसोर गाज्रि जालांनोबो हागौ आरो। नाथाय दानि बे गोदान मुगाजों सोरजिनानै दि हुनाय बायदिसिना गोनोहा गोनोखोआरि बेसाद बेफोराव जुदि जोङो नांगौ जिराद फोरखौ जोङो थिनानै दोनोबा माने बोसोर बोसोर थाङो आरो। दा थिग बेफोरबायदिनो गोबां बेसाद दङ जोङो जोलुर गेलेनाय समाव जोङो बाहायो जोलुर बे जोलुरखौबो सुबुङानो दिहुननाय। बेवहाय गाननो थाखाय बाहायो जोंहा सेफ गार्ड लोगोसे जुथा मुजा बेफोर गासैबो सुबुङा सोरजिना दिहुननाय आरो। जों दा बैफोरबायदि था बायदिफोरखौ जोङो दिहुननो रोङामोनबा हयथ' जों दासिमबो आथिं खालियैनो जों गेलेनांगौ जागौमोन आरो फुटबलखौहाय। दा बेफोरखौ माबायदिहाय नांगौ माबोरै बानायनांगौ बेफोरखौ सानै हयै दिहुननायाबो मोनसे गोमोथाव आरो। थां नंङा होनबा जोंङो मोनसे सापस जों साख्रियावनो थांबाय साख्रियाव नांगौ जानाय जेरैबायदि आइ कार्डनिफ्राय लानानै ओ मोजां मोजां ओ जिरायग्रा खथा बानायनाय आरो ओ टेबोल चियार बानायनाय बेफोर गासैबो माने सुबुङानो सोरजिजोबनाय आरो
औ।
दा जों सुबुंखौनो बयनिख्रुइबो गुन गोनां मोनसे जिब होननानै बुंनो नांगोन आरो जाय जोबना ओरै बेबायदि गुन दङ जेखौ बानायनो गोसो बेखौनो बानायनो हायो आरो।
औ।
दा सु-सुबुं बायदि जिब गोनां ओ जिउ ओ जुनार गैला होनना बुंजायो आरोना बेसेबां माने बुहुमाव जुनारफोर दङ गुबुन जुनारफ्रा बेफोरबायदि खालामनो हायाखै आरो दासिम मिथिनायावहाय
नोंगौ
बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जोङो नांगौ बुस्थुफोरखौ जों गावनो बानायना लानो हादों नाथाय जोंनि थाखाय खायसे बेसादफोरा गाज्रि गाज्रिबो गोहोम गोलैगासिनो दङ आरो जों दिनै बाइक बायदि जिरादफोरखौ जों सालायो नाथाय जोङो बे बेसादजोंनो जों मालाबा गावनि जिउखौनो फोजोबना लानो गोनां जादों आरो
गौ
जेरैबायदि मथरानो जा बैफोरबो बैफोरबोथ' हरखाब जाब्रथायनि थाखाय सोरबा सोरबा सुबुंआ जिउ गोमानो गोनां जादों जेरैबायदि जोङो ओ दैफोराव जोङो थांनो थाखाय जोङो जाहाज बाहायो नाथाय बेफोरबो जोंनि थाखाय खैफोद जानानै फैदों जोङो जाहाज बाहायो नंगौ नाथाय बे जोंनि थाखाय संरैखा नङा मालाबा समाव बे जाहाजानो जोंखौ गब होननानै फोथैहोयो बेफोरबायदि गोबां जाथायफ्राबो जोंनि गेजेराव सोलिदों आरो बेसादफोर जों नांगौबाय दिहुनदों नाथाय जोङो संरैखा जाजोबाखै आरो ना खैफोदबो लाबोदों आरो बैफोरो थिग बेबायदिनो जोङो एर'प्लेनफोरखौ नायोब्लाबो एर'प्लेन नंगौ दिहुुनदों मोजां जादों नाथाय खायसे समाव बियो जोंनि जिउखौनो जादों आरो
औ
गोबां सुबुङानो बेनि दारै मा होनदों जिउ खोमानो गोनां जादों सोरबा गावनि बिमा बिफा सोरबा गावनि बिदा फंबाय बायदिफोरा जिउ गोमा लांनो गोनां जादों आरो सुबुङानो सोरजिनायब्लाबो दा जोङो बेसेबां सोरजिदों बेनि गेजेराव जोङो खोमानोबो गोनां जादों आरो जोंनि आंगोफोरखौहाय दा नोंथाङा आरोबाव माबाफोर दङब्ला बुंबावदो नङाब्ला